नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ।
नोंथां आङो नै ओरैनोसो जिरायनानै ओ दंगासिनो फुंबिलि नालाय जों ओ फुंबिलिनि साहाखौ लोंखांनानै ओरैनो जिरायनासो दंगासिनो।
औ जागोन नोंथां बिदिब्ला जों माखासे ओ आयदाफोरनि सायावनो नोंथाङा सावरायनो सम होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन ओ सावरायजागोन।
जागोन नोंथां ओ बिदिब्ला ओ जों माने जेनेबा ओरैनो थानाय समाव न'फोराव मा खालामनानै थानो मोजां मोनो? एबा माबोरै थानांगौ नै बेफोरनि सायावनो जों एसे ओ सावरायनोसै नामा नोंथां। माने आं नोंथांनावनोस नों थांनावनो सोंग्रोनाय जानोसै माने नोंथाङा ओरैनो थानाय समाव ओ माबाफोर खामानिफोर मावनानै थानो मोजां मोनो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
नोंथां आङो जेनेबा जे-जेब्ला ओरैनो थायो बा न'आव थायो। ओ बायजोआव ओंखारलां लांनाय जाया अब्लानिया बांसिन जोङो मानोना आबाद मावनानै जोङो न'खरफोराव गोबां आबाद मावखायो नालाय आ बेफोर आबाद मावनायावनो आबादफोराव जोङो थायो आरो आबाद मावनानै। बा आबाद मावनायाव जोङो हेफाजाब होयो आरो नोंथां। आं जेरै औ जाथे जोङो दैज्लां बोथोराव ओ दैज्लां बोथोर समाव बा जोङो दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनाय जेरै माइ गायनाय दुब्लि फोथाराव आलि दाननाय बा खोथिया फुनाय। बैफोरखौ बैफोरखौ माने मावहोयो आरो नोंथां ओरैनो थानाय समाव दसे दसे। आ फुं समावनो थांबाय एसे गुसु गुसु बोथोराव माने बे समाव थांनानै जोङो एसे माने गुदुं जायोब्ला बोथोरा गुदुं जायोब्ला खस्थ' मोनोना हाया। मावनो माने एसे सान्दुं गो सा जायोब्लाथाय जोङो फुङावनो थांनानै दसे थान्दा थान्दा मावनानै फैफिनो आरो बेबायदि खालामो। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो आङो
ओम माखासे ओ सम मोनोब्ला ओरैनो थायोब्ला बा ओ ओ ओंखामफोर बा ओंख्रिफोर ओंख्रिफोर संनोबो मोजां मोनो आं नोंथां। ओंख्रिफोर स औ ओंख्रिफोर स सङो बायदिसिना ओ जोंनिनो ओ रुनानै संनाय बेफोरखौ मोजां मोनो माने जानोबो मोजां मोनो ओमफ्राय संनोबो मोजां मोनो बेबायदिनो। ओमफ्राय जोङो आरो ओरैनो थानाय समाव आरो जोङो सम सम लेखाफोर नायो जेरै फुंबिलि समाव दसे बा मोनाबिलि बेफोर समाव जोङो लेखाफोर खौबो एसे नायो आरो ओरैनो थानाय समाव बेबायदिनो जोङो ओ सानफ्रामबो बेबायदिनो थाङो आरो नोंथां। ओ फुङाव सान जाब्ला जोङो बेफोरबायदि एसे एनै मावबाय हर जाब्ला जोङो फिन ओ जाखांनायनि उनावथ' जोंहा उन्दुनाय हराव थिग बेबायदिनो
औ
फुं हर सान हर सान बेबायदिनो माने जि-जिउआ जेनेबा थाङो आरो। सामफ्रामबो बेबायदिनो मावनायनि गेजेरजों। बारलाङो औ नोंथाङा मा मा खालामनानै थायो ओरैनो?
ओ जेरै आंबो बेबायदिनो नोंथां माने नोंथाङा जेखौ बुंलांदों बेबायदिनो। जेनेबा न'फोराव थायोब्ला गुबुन जायगायाव ओ थाङाब्ला जेरै बिमा बिफाखौ ओ एसेब्लाबो हेफाजाब होनाय जोंनि फ्राय ओ जोंनि बर' न'खरफोरावथ' आबाद आबादजों एबा आबादथिलिजों आबाद मावनानैनो न'खर खुंबोनाय नालाय नोंथां। बेनिखायनो माने जि न'खराव ओ आबादफोरखौ मावो बेखौनो माने बिमा बिफाजों हेफाजाब होनानै मावफायो आरो नों थां जेरै माइ गायोब्ला जेरै आलि दाननानै होफानाय आलि खोनानै हो फानाय माइ गायनाय समाव खोथियाफोर रोगानानै होनाय। बैफोर खामानिफोरखौनो माने मावनानैहाय सम बारहोयो आरो नोंथां। बिदिनो आरो नोंथांनिफ्राय आं मोनसे मोजां ओ बाथ्रा खोनानो मोनदों माने ओरैनो थानाय समाव जों बिजाब फरायो होननायखौ माने जों ओ साननानै नायोब्ला माने जोङो बिजाबखौ फरायनांगौ नों थां माने जों बिजाब फरायोब्ला माने गोबां माखासे मिथिनो मोनि एबा मिथिनो लुबैनाय माखासे जायगाफोर नोङाब्ला सोरनिबा ओ हादोत सालायगिरि नोङाब्ला देशखौ खुंगिरि नै बिथांमोननि माखासे जिउ जारिमिनफोरखौ जों ओ माने फरायनानै जेन जोंबो थुलुंगानाय मोनो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ माने गोबां मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ जेरै माखासे बेबायदिनो जों गोबां जायगाफोरनि बागै जाय खौ दावबायारिफोरा लिरनानै गालाङो गुबुन गुबुन हादोर नङाब्ला जायगा ओ खान्ट्रिफोराव गिदिंबायनानै बिथांमोना बिजाब महरै ओ सुजुनानै गालाङो ना नोंथां बैफोर बैफोर बिजाब फोर फोरखौ जों फरायोब्ला माने ओ बै जायगाखौ नुहैयाखैब्लाबो एबा थांफेरनो मोनाखैब्लाबो माने फरायनायजों लोगोसे बैनि माखासे जि स्ट्राकचारफोर बैफोरो जोंनि मो खाङाव एबा महराव जाखांफैयो आरो नोंथां
औ नंगौ
नंगौ औ बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि आंबो माखासे समफोर मोनोब्ला नफोराव जेबो खामानि गैयाब्ला बेबायदिनो माखासे ओ ओ सुंद' जारिमिनफोर नङाब्ला ओ सलमा एबा सल' बाथाफोर नैबेफोरबायदि बेखौहाय माने खोनासङो मेथाइफोर खोनासङो बेफोरखौ खोनासंनानै थायो आरो नोंथां
मोजां नोंथां मोजां जोबोद मोजां नोंथाङा ओमफाय अ गेलेनानैफोर मोजां मोनो नामा ओरैनो थानाय समाव गामिफोराव बा बहाबाफोर बेबायदि खे- खेलाफोर गेलेयो नामा नोंथाङा?
नोंगौ नोंथां नोंगौ गेलेनाय होनोब्ला माने आंबो इसेग्राब माने जिल्ला नङाब्ला ओ स्टेटनि गेलेग्रा नङाब्लाबो माने गामियाव थानाय समाव गेलेनायखौ मोजां मोनो नोंथां जेरै गेलेनाय होनोब्ला जोंनि बर हारियावबो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जायखौ जों फुटबल ना जोलुर जोलुर गेलेनाय जायखौ बुङो ओ बुलुर इंराजियाव भलिबल ना नै बैफोरखौ माखासे गेलेनानै जोबोद मोजां मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो ओ गेलेया नङा गेलेबोदों माने जोंहा भलिबल गेलेनो थाखाय जोंहा सयजन सयजन प्लेयार फोरनि एबा गेलेगिरिफोर गोनांथि जायो जायखौ जों माने जोबोद गेलेनायजों लोगोसे माने गोबां सोलोंनोबो हायो गेलेनायजों लोगोसे गावनि देहायाबो माने माखासे जानाय लोंनाय बै ओ खायदफोर जानायफोरा नोंनि गोलोमदैजों गगारनानै नोंनि देहाया एबा ओ माइन्डफोरा मोजां जायो एबा मोजां फ्रेसखौ मोननो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ
गेलेनायजों लोगोसे देहायाबो मोजां जा
औ नंगौ देहानि थाखायबो मोजां गेलेनाया। लोगोसे जोंहा ओ माने मानो सानफ्रोमबो गेलेयोब्ला जोंनि देहाया गोख्रों जायो बा जोंनि देहाया बांद्राय लेरथ लेर थाय बारायनायनिफ्रायबो जोङो बेनिफ्राय माने बा रैखा मोननो हायो आरो जोंनाव। ओरैनो थाबाय थायोब्लाथ' जोंनि ओ देहाया माने बिनि लेरथाय बा जाय वेट बियो माने बारायलाङो बिराद। ओमफ्राय खामानि दामानि मावनो खस्थ' जाहोयो। ओमफाय ओ बिदिनो खस्थ' मोनो जोंनाव आंथ' आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला माने मानसिफोरनि मानसिफोरा बांसिन उदैया देरग्रोयोना नोंथां। औ उ दैया देरग्रोयो बेबायदि माने जायोब्लाथ' जोबोद खस्थ' जायो। खामानि मावनोबो बा माबा मोनसे खेला दुला गेलेनोबो खारनो बारनोबो बेनिखायनो खेल खेलाफोरखौ बा बायदिसिना खेलाफोरखौ गेलेनायफोरा मोजां
नोंगौ।
जोङो आरो हायोब्ला फुंनि समाव बा मोनाबिलिनि समाव ओ जायखौ एक्सारसाइस खालामोब्लाबो जोङो मोजां आरोना देहानि थाखाय देहाया गोख्रों जानानै थायो। ओमफ्राय जोङो उम बायदिसिना फिसा बिला बेमारनिफ्रायबो जोङो रैखा मोननो हायो जों बिदि मा नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ जायखौ जों माने गेले गेलेयो। फला माने जों दानि लाइमोनफोरा मा जालांनो हमदों नों नोंथां माने गेलेनायनि फारसे गोसो होआ। जायखौ जों गामि गामिफोराव नुनो मोनसै माने बिमा बिफानाव बाइक दाबिनाय रां दाबिनाय माने बैफोरबायदि थाखा फैसा दाबिनानै बाइक साब्रुननाय नै बैफोरबायदिखौ बांसिनै नुनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
ओ जों साननानै नायोब्ला माने बै जायनाखि बिथांमोना बाइक सालायनो मोजां मोजां मोनग्रा बिथांमोना माने मोजां बाइकफोरखौ बायनानै बै राइडारफोर जानो हायोब्ला एबा बाइक सालायग्राफोर जानो हायोब्ला माने ओ थाइसे थाइनैब्लाबो माने इनकामा एबा प्रफिट ना फैगोनखौ नुहुरो आरो नोंथां। आरो दिनै जाय बिथांमोना खारनो मोजां मोनो ना ओ गामिफ्राव थानानै गेलेनाय खारनो मोजां मोनग्रा बिथांमोनाबो माने जेरै जों बुंनो हायो माने हिमा दास ना? जायखौ जोङो जोंनि आसामावनो एबा इण्डियायावनो माने दिहिं इक्सप्रेस होननानै जायखौ जों मिथियो बिथाङा माने जेरै ओ खारनायजोंनो माने सासे डि एस पि जानो हादोंब्ला माने बेखौनो बुंनो हायो माने औ मुलुगावनो सिनाय जादों नंगौ नोंथां नंगौ जोंनि गामियाव गामि ओनसोलाव बेबायदि ओ माने स्ट्रं लकेल होननानै बुंनो हायो माने जोबोद खारग्रा बेबायदि दं आरो नों थां औ नंगौ माने बैसोर सुबुंफोरा जुदि बैफोराव गोसो गोसो होनानै थाङोब्ला माने निसय ओ जोंनि बर हारियाबो ओ सिनाय जागोन एबा गावनि मुङाबो माने मुलुगावनो गोसारगोन होननानै जों ओ बुंनो हायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो
औ बिदिब्ला नोंथां जोंहा सावरायनायनि समा जाबायानो नोंथां अब्ला जों सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां
दे नोंथां औ
जागोन नोंथां